औ नोंथां
खोनादों
औ खोनादों नोंथां।
औ दायो माबाफोर खालामगासिनो दं नामा नोंथाङा?
औ आं जेबो खालामाखै नोंथां ओरैनो जिरायना दं। औ नोंथाङा औ नोंथाङा माबाफोर खालामगासिनो दोङो नामा?
नै आंबो जिरायनानै दं बाजाराव ओंखारलांदोंमोन ओ दसे आ बाजाराव मैगं थाइगं बायना लाबोबाय।
औ औ
मोनानि ओंखाम संना जानांसिगौ। दसेथानानै औ नोंथाङा जा खालामांबाय नामा मोनानि ओंखामखौ?
ओहो आं जाथवाखैनो ओरैनो जिरायना दंथयो। औ
आरो नोंथांनि दिनै साना माब्रै बारलांखो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ ओ बुंनो थाङोब्ला नोंथां दिनै बोथोराबो एसे गरम नङा होमब्ला? औ बिदिनो ओ मोजाङैनो बारलांदों नोंथां।
नंगौ
उम
औ दायो ओंख्रि मा ओंख्रि संना जागोन नोंथांमोना न'आव?
अ बिबदिनो खारै ओंख्रिजों ना संना जागोन नोंथां जोंहा दायो।
ए मा ओंख्रि? खारैजों माजों
औ नाजों नोंथां नाजों।
नङा खा आरो माबासेथ होफाफदेरगोन ना माबाफोरथ होफादेरनाय थागोन।
औ खारैयाव ना खारै बुङोब्ला बे जोंनि जेनबा खाथिं नानै मोननाय जारि मैगङा नोंथाङाथ सिनाय जाखायो
जारि मैगं।
गंजों ना
ए बे एसे बिबार बारो नामा गुफुर ओ गोजा गोजा। गोमोहै जारि औ सालायावहा होबा माने जारिनाय बिदि जारिनाय एसे आलौनाय आलौनाय मोनोना बे बेगर फिथाइखौ होबा? ए बे मैगंखौ जाबा गोथाव जायो आरोना नाजों खारै होनानै औ बे मैगंखौ माब्रै जों गावनि जोंनि देहायाव माबाफोर बिनि मुलाम्फा जाहैदों मा जाबा मानिया ना माबाफोर बियो एसे मुलिफोरबो जायोना? मा आं खोनानायावथ' बे मैगङा एसे मुलि फोरबो जायो नामा आं बेबायदि खोनानो मोन
औ नोंथां आं आं मिथिनाय बायदिब्लाथ' बे जोंनिया सालायफोराव जेन'बा जारि जाया होमबा बिस्थ' सिसथर
औ औ बे जायबा- जायबा जारि मैगं बेयाव जेनेबा बिबार बारो होनबा गोमो गोमो बिबार बारा ओमबा औ बे फिथाइखौ जेनेबा सालायाव जारि जाबा बेखौ फोननानै जेन' लाबा ओ बे जारि जानाया हामो होनना नै फोथायो आरो नोंथां।
औ बे जारि बिलाइ बा जारि फिथाइखौ आरो माबाफोर मेडिसिनेल प्लान्टस थायो ओरैबायदि ओ माबा माबि मसला बा मा होनो बेखौ ओ औ ब्लेक पेपार जिथु बुङोना इंलिसावहा इंराजियाव औ मा होनो बेखौ बर' आव मा होनोमोन बे गोसोम गोसोम बानलुआ जारि
औ बे ओ बानलुआ बे थिमफ्रि फिथाइ बुंनायाया नामा नोंथां?
थायो ना मा होनो औ बेफोरखौ बे जारि बि बि माबाजों ओ बिबार बा फिथाइजों बेबायदि मिलायनानै मुलि बानायनानै लोंनायबो नुदों। एसे उदै उदैफोरनि थाखाय थाखायबो मोजां जायो नामा? आरो सालायावहाय सिथर ओइ जि बेबायदि सिथर ना फिथर बेरदोंना सालायाव
औ औ बे जारि जाब्ला बेरो नालाय नोंथां।
औ आरो ओंख्रि जाबाबो मोजां बेफोर गासैबो मुलिनि मै गंबा बिफां आरो
औ आं मिथिनो मोननाय बायदिब्लाथ' नोंथां बे जारि फिथाइजों बे जेनेबा हाग्रायाव मोननाय। ख्लि फिथाया नोंथां औ बेखौ ओ गोदो गोदाय बै मोना बुङोमोन जे। जेन'बा ज' खा नानै देनानै जों जेनेबा खर' सानाय थाखायबो बे जेनेबा देनानै माबा बे फिसा लारु लारु खालामनानै जेनेबा फोरानना दोनो जे औ बेखौ खर'नि थाखायबो मोजां जां जेनेबा देहाफोरा बोरैबा मोननायनि थाखायबो खुगा गोखा गोखा मोननाय जाबा बिदिनो हामो होननानै फोथायो आरो नोंथां गोदोनिफ्रायनो ओ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो बिदि दोङो नामा?
बिदिनो आं खोनानो मोनदोंमोन आंबो आं नोंथाङा बुंनाय बायदिखौ एसेबां खोनायाखै।
औ औ औ माने ओ गासैबो गासैबो जेनेबा ओनसोलाव नङाबा जायगायाव एसे जला नङा ओमबा
आलदा आलदा जायो नंगौ औ बेखौनो खोनादों आं बे ओ नोंथाङाखौ नोंथांनो दहायै आं फोरमायलांनाय बायदि बिनो जेरै सालाय सरगिर हरब्ला आंनिया‌ बेखौ ओंख्रि बाहायनाय जायो अह बेखौ जाबा मोजां नाङो सालायाव जानायखौ आरो बि आरो मा मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो नोंथाङा?
बर'नि ओंख्रि जे जेनबा अनला खारै नारजि अमा।
नंगौ आरो बेबायदिनो माबाफोर मैगं मोजां हाग्रानि मैगंफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा आरो?? बिनि एसे मुलाम्फाफोर बे देहायाव जोंखौ मा मुलाम्फा होयो बेफोर मैगंखौ जाबा एसे फोरमायनो हागोन नामा नों थाङा।
औ औ हागोन नोंथां ओ जेनेब्ला जों जेनेबा बांसिन थावखौ थाव जानाय जायो नङा होमबा नोंथां?? उम थाव जाबा जाबा बांसिनानो खोनानो मोनो गेस्टिक जानाय बिदि ओ बिनिखायनो बे गेस्टिक जानायनिफ्राय जेनबा देहाफोरखौ मोजां मोननो थाखाय जों बे बिदिनो दुब्लि फोथाराव जेनबा बे मैगंफोर मोननाय जायो। खाबथिंना मोन्नो मोननाय। ओ जायखौ बुङो जों गुथा खुथ्रा बिदि थुनथुनि बिदि
जोंनि ओनसोलाव बुथिया ना
औ औ माने एसे आलादा आलादा आरो नोंथांमोननिथिं बेलेग जेनिखि बेलेग औ जेनिखि आरो बुथ्था होन बुङो।
औ सु‌ नां खुथ्रा औ बेखौ जोंनिथिमबो खुथ्राखौनो होनना बुंनाय जायो औ बेफोरो मै गङा मोजां जानो ओ
या बैखौ मिथिगौ जानांगौ जायखौ बुङो मानि मुनि औ बेबो देहानि थाखाय जोबोद मोजां नोंथां।
नंगौ नंगौ आंथ जोबोद मोजां मोनो बेखौ जानो आरो आं संना जानोबो रोंगौ। बासिनोबो रोंगौ नाथाय इसे बासिनायफ्रावहाय एसे खस्थ दं आरो। आरो एसे सम लायो बासिनाय औ बेखौ ओरैबायदि जानांगौ ओरैबायदि बिदि जे आं फोरमायनोसै नों थांनो
औ औ
आं बेखौ अमा बेदरजों जानो बांसिन गोथाव मोनजायो साबसिन मोनो औ अमा जों बेखौ आलु दरसे बा दरनै होनानै आ मोजाङै बासिना दैयाव सो सोमना एसे हा फ्रा खारनाय बायदियै बेखौ औ बे मानिमुनिनि बिलाइखौल'सो जानांगौ बा थारा बा रोदाखौ गारनांगौ आरो खानानै औ बेखौ थावजों एवना अमाजों होनानै गोथावथार जायो जोबोद गोथाव जायो
औ माने ओ माने आलादा आलादा रोखोमै संना जाजायो आरो नङा
उम नंगौ नं बे जे आ बर'आव मा बुङोथाय बे मैगंखौ बेट होनना बुङोना हारसायावहा बेट बिफां ना मानो रायदों नङा बेट बिफां नामाथाय राइदों बादिनो राइदों ओं बे गोरलैखौ जायोना गोखा गोखा मोनजायो नोंथांमोननि ओनसोलावबो जायो नामा बे औ
औ आंथ' ओ नोंथां बुंनायखौ आं माने बारा उम मिथिया जेनेबा खोनाफेराखै जो जानो हागौ जोंनि ओनसोलाव बेखौ गुबुन मुंजों मिथियो खोमा नोंथांनि ओनसोलाव जेनेबा नोंथांनि गामियाव एसे आलादा बुङो जानो हागौ गौ नोंथां बेनिखायनो आं बाराय इस ए हमस्लाबनो मोनासै नोंथां
औ बे रायदों जे जों ओ आं बारा मोनथिया आंबो बांद्राय बेखौ बे बेखौ जोङो आलदाहाय दोननोसै आंनि गोसोआव एसे आंनि गोसो आवहा बा आंनि खराव एसे गोसोखांदों जे ओरै बासिखा बिबार खौ सिनायो दा नों थाङा बासिखा बिबार औ बासि खा बिबारजों अनला जाफेरगोन ना जा
औ जाफेरदो नोंथां जोबोद गोथाव जायो आरो बेयाव जेनबा आलुफोरबोथ' हो फायो जेनेबा एसे गोदोर गोदोर हानानै बे औ गोथाव मोनो आरो नोंथां जानानै
औ आं दाखालिसो संदोंमोन आरो बेखौ एसे औ बासिखा बिबार लाबोदोंमोन न'निफ्राय आं बायजोआवसो थायो नालाय न'निफ्राय बायजोआव थायो औ आरो बासिखा बिबार आरो बिथिं अनला अनलाखौ जों अबाबाव देबाय बे दै सोमनानै माइरंखौ एसे गोबाव दैयाव सोमना दोनना बेनि उनावहाय बेखौ माबाव देबाय जोङो बे बाथोन देग्रा थायोना
औ औ गोबां जेनेबा बिदि ओ दिंखियावबो देजायो बिदिनो
औ दिंखियाव बो थायो दा जों बायजोआव थायो नालाय जोंनावथ' दा दिंखि बा उवाल बिदि गैला नालाय आरो जोंनाव ग्राइडारफोरबो गैया बेखायनो जों आखाइजोंनो देदों आखाइजों बे बाथोन देग्रा आइजेंआवनो देनानै गुन्दै खामना अन गुन्दैखौ खामनानै ओमफ्राय बिनि उनाव बेखौ आ बासिखा बिबारखौ गिबियावहा जों सारायाव होना खारदै एसे ए होनानै एसे एव- एवबाय थानांगौ एवबाय थानाय उनाव एसे बे बेखौ बारसिखाबिबारा एसे गेब्ले हांदों बेखौ मा खामनांगौ ओ बिनियाव दै होनानै दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौ होनायनि उनावहाय अन औ अन गुन्दैखौ होनांगौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय आरो खारै खारैखौ एसे होजाबावो संख्रै खारै बिदि होनानै बा नोंथाङा बेदर थानोबा बेदर जाजायो दाउफोरखौ उनाव आइ जा आलदा आइजें बा आलादा सारायाव एवना लाग्रोनानै गुबुनाव होनानै जायो जोबोद गोथाव जायो
अ औ ओम
ओ नोंथाङा नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंबो बिदिनो जाफेरबाय गोथाव मोनो बे बासिगिजों अनला खारिजों औ
आरो अनलाजों मा मा जाजायो नोंथाङा मोनथिनायमोन
औ आं आं मिथिनाय बादिबा अनलाजों जेनेबा दा ओइ जायखौ जों मुलाखुथि बुङो नोंथांनि ओनसाव मा? बुङो आं बेखौ मिथिला बे मुलाखो फोराननानै जायो जेनबा
मुला गुथि माने मुला
औ फोराननानै जि बेखौ हानानै जि फोरानो अ औ औ बिदिनो बिदों जायो ओमफ्राय दाथ' औवा गाजा ओंखारदों नङा होमबा नोंथां औवानि गाजा अ बिजोंबो जायो जेनेबा दाउ बेेदर जों फोरबोजोंबोथ' बांसिन गोथाव जा खायो नङा होनबा नोंथां? दाव बेदर जों बासि गि बिबारजों जायो
बासोनथि बिबारा मामोन
औ
माखौ होनो बासिनथि बिबार नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ बासिगि बिबार बासिगि बिबार बुंङो औ बासिगि बुंदों आं नोंथां नोंथाङा ओ दानि फोरमायलांदोंमोन आंनो बेखौनो बुंदों आं औ बासिगि बिबारजोंबो जाजायो ओमफ्राय जोङो जेबो बेदरफोर गैयाबाबो बासिगिफोर गैयाबो ओरैनो अनलाखौ ओरै नरमेलिबो संना जायो। नोंथां जेनेबा आलु दरनैसो होनानै। औ नोंथाङा नोंथाङा बिदि ओ जेबो बेदर सेदर गैयालासिनो जाफेरबाय नामा अनला ओं
नंगौ जाफेरदों आंबो सि गाङावबो संना जाखांबाय। बासिखा बा बासिखि बिबार होनदों नोंथांमोननि ओनसोलाव बासिखि बिबार होनोबा जों बासि खा बिबार होनना बुङो आरो बे खौ उम आलदा आलदा जों आं बासिगा बिबारजों आं नोंथांनो दहै सिगाङाव फोरमायनाय बादिनो बिदिनो जास्ट बेदरखौल होनाङा बि बायदिनो‌ नरमेल एथुबा सरास नस्रायै जों जों जि अनला संना जायो। बेबायदिनो बेखौ संनानै जादोंमोन आंबो। बांद्राय गोबाव जायाखै आं मास मोनसेसो सिगाङावसो जादों बेबायदि बिदि संनानै बासिखा बिबारजों अनलाजों
औ औ ओ नोंथां बिदिब्ला जोंनिया समाबो जाना फैबाय नङा होमब्ला औ बिदिब्ला नोंथांनि रायज्लायनाय आङो जोबोद गोजोन्नाय मोन्दों नोंथां। औ बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो थाबाय।
औ दे बिदिब्ला नोंथां औ।